खोनादों ना हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
औ औ नों खोनादों
ओ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम
औ औ नोंथां गोजोन गोजोन
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दो दं?
नोंथाङा आङो नै ओ न' सेरनि खाथियावनो नै एसे दं दंफांनि सेरावनो दङ' साहायाव
औ ओ नोंथांनियाव आङो मोननैसो बाथ्रा फंनैसो बाथ्रा मोन थिनो लुबैदोंमोन ओ खाम जों जे खाम दामो बैसागो बोथोराव औ बे
औ औ औ नोंथां खोनादोंना
हेल' नोंथां औ खामखौ जों माबायदिबा हायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां खामनि सोमोन्दै ना नोंथां
औ नोंथां
औ औ औ नोंथां खोनादों
औ
नोंथां नोंथां औ नोंथाङा मोन्थिनो लुबैदोंबा आंनिफ्राय फोरमायजानो लुुबैदों नोंथांनि सि आं बेखौ फोरमायना होसैनोंथां नोंथाङा दा सोंदों दा बेनि सोमोन्दै आं बुं नो थाङोब्ला एसे फोरमायना होसै, जोंना खाम बुङोब्ला औ जों जायखौ ओ जोंनि हारिमुनि मोनसे बेयो गोनांथारि एंगारहायै दामजु जायखौ जों बैसागु बोथोराव गाहायै बाहायनायखौ नुनो मोनो बे खामखौ जोंहा बानायनायाव माने गोबाङाथ' खायदा रोंयो बेवहाय जोङो खामखौ बानायो बानायनो थाखाय बेवहाय जों गिबियाव जोङो दंफां बा दफ बांयो फांसेखौ जोङो बेखौ दानफायनायनि बा बेनि मोदोमखिनिखौ जा सानमु मोनोमथायाइ बेखौ जोङो बाहायो जेराव बिनि सिंनि बाहागोखौ गारनानै बेखौ मोनसे फफ्ला हासुं बायदि बानायना लायो जेराव अखामखौ जोङो
बिब' जेराव जों खामनि मोनसे ओ सिङाव जों मोनसे गुदुं बायदि ओ फंफां नुनो मोनो जेराव जों बे बानायगोरना लायो बेनि उनाव जोंहा ओ खाम बिगुर बा जे रैखौ जोङो दाम आखायजों बुयो बे बुनाय जोंनि मा बे खौ जोंयो मोसौ जायखौ बुङो जों मोसौ बा ग्रोमोस थे बिसफोरनि बिगुरनिफ्राय जों बानायनायखौ नुनो मोनो बांसिनाव जोङो मोसौ बा मोसौ बे बिगुरफोरखौ फानायनानै बानायो बेजोंनो बेयाव बिसोरनि बिगुरखौ औ जोङो फोरानना लायो सान्दुंआव मोजाङै गोरा ख्रां ख्रां खालामनानै औ औ गोरा सु गोरा खालामनानै बा दारिमिननि बिथिङाव एसे बेखौ मोजाङै बायदिसिना बो दारिमिननि आदब खायदाजों बेखौ जोङो बानायनानै लायो जेराव ओ बे दामग्रा बे खामनि जा बुनाय बाहागो बेखौ जोङो ओ बे खामनि बा फारनै फर'थायै मसां बे फर' फारनै खर'आवबो जों बे दामब्रा बा मोसौनि बिगुरखौ जोङो ओ बेयाव खानानै होयो बा औ खानानै होनानै बेयाव जोङो फारनै फारनैबो बुग्रा बिथिंथिं फारसेहि जोङो मोनसे फारसेथिं गोदोर लाख फोरनानै फारसेथिं फिसा खालामना लाखैयो बेवहाय औ बेवहाय आरो ओ बग्राब जा आखाइजों बुग्रा बे खामनि गेजेराव मोनसे दुलुर गोसोम थायो बेखौबो जोङो नु बेयाव मोनसे गोसोमथिसोर माबा फोननानै होयो जेराव जों खामनि दामनायखौ जोंनि बा बेनि सोदोबखौ जों बे गेजेराव गुयोब्ला एसे गुबुन सोदोब खोनानाय बायदि गुबुन रिंखांनाय बायदि बेयाव जोङो बायदि मो गोसोम बेवहाय फोनना होनाय जों नुनो मोनो बेबायदिनो बे खाम फो जोङो ओ बानायनायनि गेरजों बा बेखौ सानदुआव फोराननानै लानानै बा बेवहाय ओ बायदिसिना दिरुं फिथा खानाय बेफोरो बिथिंखौ जोङो खाम माव नुनो मोनो जेखो जोङो खाम बानायगिरिफोरा जाय बानायनायखो जों नुयो जेराव बिसोरो बे दिरुं बायदिसिना बेफोरखौ खानानै गोरायो बेवहाय गोबां साननि उनाव बेखौ सान्दुंफोराव फोराननानै बेनिफ्राय गोबां ओ बेवहाय दंफांनि बिगुर मोदोमाव गोसोम गाबनि मोनसे गाब फुनानै बेफोर थियारि खालामनाय जायो जायखौ ओ थामजि बा ब्रैजि साननि गेजेराव जों नुनो मोनो आरो बे हारिमुनि जेराव जोङो मोसानोसै न'बा थिएं मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय ओ जेराव बौद बे बायदिसिना जों मोसानायाव जों बे खामखौ बाहायनाय नुनो मोनो गेराव जों खाम नङाबा जोंनि हारिमुवा बा जोंनि सिनायथिया गैया जायो जायखौ जोङो गुबैयै बे खामजों दामनानै बा बिनो देंखोजों मोसानानै बिनो रिंखा उम माइजों मोसायो जेराव मोसानानै बे खामनि सोदोब जोङो मानसिनि गोसोखौ ओरैबायदि बोख्रांनो हायो बे खामा जोंनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे दामजु जेराव जों
खामनि रिंखांनायजोंनो जोंनि जोंनि औ हारिमुनि जोंनि ओ गावनि जा सिनायथिफोरखौ जों दिन्थिनो हायो आथिखालाव जों खामानिनो बुंबा लामा जोंनि थाखाय बो बर' हारिनि गेजेरावनो मोनसे ओरैबायदि सिनायथि जानानै दङ जोंनि बे खाम दामनाय बा जोंनि दामगिरि बिथांमोनाबो गोबां खाम दामनानैनो गावखौ सिनायथि होनो हादों बा मुलुगाव गाव गावखौनो मोनसे गोरों बा गावनो मोनसे सिनायथिखौ लाखिनो हादों औ औ नोंथां। खामखौनो बे खामखौनो जोङो बेबायदिनो बानायनानै बा जों बाहायथि जेराव जोङो गावनि गावनि सुबुं माहारिया बानायनानै बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आं नोंथांनिसिबो बे खामानि सोमोन्दै नोंथांखौ एसे गुवारै फोरमायनायनि थाखाय आं नोंथांनावबो ओ सोंनाय थाबाय नोंथां नोंथाङा एसे
औ औ औ नोंथाङा आंनो जा फोरमायदों बेफोर गासिबो सैथो नंगौ नोंथांनिनाय बायदिनो जों फान मोनसे बानायनो गोनांबा जों गिबियाव बेखौ फांसे दंफांखौ जों दानना लागोरनाय जायो फांसे दंफां एसे गोरान जाजासिम बेखौ जोङो सान्दुंआव होनाय जायो। सान्दोआव फोराननाय जायो आरो बे सान्दोआव फोराननानै जेब्ला रान्नाय बादि अब्ला बेखौ जोङो बेखौ गेजेरनि जा बिगुर बे बिगुरखौ जोङो दान फैयो बे दानखौ नानै आरोबाव साननैसो बेखौ आरोबाव फोरानबावनाय जायो जोंनो आरोबाव रान दाव ओ जायोब्ला बियो जेब्ला बियो रानगोन अब्ला बेखौ ओ जोङो देरसानदि ओ खालार जायो जेन जेबो एम्फौफोरा बेनि सायाव गुन अरनो हाया बेफोरबायदि जोङो बेयाव गोसोम ओ खालार फुननाय जायो। बिनिफ्राय बेयाव ओ जोङो जोंनि बिगुर बा जोंनि मोसौ बिगुर बायदिखौ जोङो ओ फोरानना दोननायखौ जोङो बा जायफोर ओ खाम बानायगिरि बिथांमोना बेयो ओ साननि सायावहा बे ओ दंफांनि सायाव जों बेखौ नो होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो
औ नोंथां।
फारनैथिंबो गोमहोनो थाखाय बा रिंखां मोजाङै रिंनो थाखाय बेखौ जोङो ओ फारसेथिं ओ गेदेरसिन आरो फारसे रसेथिं जोङो फिसासिन खालामनाय ओ जायो मानो होनब्ला जों खामाव ओ जोंनिया ताल थायो जदि मोनसेथि आरो मोनसेथिं एसे खम रिंग्रा थायो आरो बेनिफ्राय ओ गेजेराव मोनसे गोसोम ओ बानायनाय जायो गोमखांग्रा साइथ साइथ आव बिनिफ्राय गेजेराव बांसिन बानायनाय जायो बा जायफोर बिथांमोना खाम बानायग्रा बिथांमोना खौ रिंखांनो थाखाय। बिदि बानायनाय जायो आरो बेनिफ्राय बे गोसायै रिंनो थाखाय जोङो बा बेखौ ओ मोसौनि बा ओ बिदिनो जा बेहाय मैसो बिगुरफोरखौ जोङो गोरायै बोनानै होनाय जायो आरो। थाखाय जों बुगोन बे जेल्बायबो माने गोसायै रिंनायबादि बेखौ जोङो गोरायै बोनानै खानाय जायो बेनिफ्राय बे खामखौ जोंनि बायदिसिना फोरबोफोराव दामनाय जायो। जेरै बैसागो फोरबो बे बैसागो फोरबोआव रंजानाय थाखाय बे खामफोरखौ जोङो लानाय जायो बेनिफ्राय बायदिसिना आर'ज जों गेजेराव इसोरखौ फुजिनो थाखाय बिदिनो हाबा बायदिफोराव ओ ओ रंजानो थाखाय खामखौ बाहायनाय जायो बे खामनि रिंनायजों ओ
औ।
आबै आबौ, सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथाय गासैबो गासैनिबो गोसोआ रंजाखाङो बे रंजाखांनायजों ओम नो थाखाय बा बे खाम सिफुं जोंनि जाखिनि दामजु फोर दं बे दामजुफोरखौ बिथांमोना बाहायनाय जायो आरो बेबायदि ओ खाम दामनानै ओ गोबां ओ मुं मुंदांखाफोर जानोबो हादों जों जोंनि बर' सुबुंफोरा बिदिनो खाम दामनो गोरों सिफुं सुनो गोरों। बिदिनो ओ सेरजा दामनो गोरों बायदिसिना जायफोरो बिथांमोना दामनो नानै ओ बे मुंदांखाबो जानो हादों आरो बे खाम खौ जोंओ ओ खेराइ मोसानायफ्रावबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो जोंनि आरज गा नाय माबा ओ बिदिनो जोंनि जा बैसागु रंजानायावथ' थाहैबाय बिदिनो गुबुन गुबुन जोंनि खायसे खायसे हाबाफारिफोराव बा जोंनि फोरबोफोराव बेफोर खामखौ बाहायनानै जोंनि गाससिबो सुबुं माहारिया ओ रंजानायखौ दिन्थियो आरो नोथां बिदिनो रंजा बे खामनि जों गासिबो ओ रंजानानै गावनि दुखु खौबो एसे बावगोमायो आरो नोंथां औ नोंथां
नोंथां औ खोनायाखै आं नोंथां।
हा?
नोंथांनि खोनायाखै आं नोंथां नोंथांनि बुंनायखो आं खोनायाखै नोंथां मा होनदों!
औ ओ जोङो जोंनिया बिदिनो खामखौ जोंनि जा दुखु बे दुखुखौ ओ एसे दसे सम बावनानै जों हौआव थानो थाखाय बेफोरो खामनो रोंनायाव दं। ओ नोंथां जोंनिया समाबो जानानै फैबाय बिदिनो नोंथाङा गोबां बिदिनो खामनि सायाव माबायदि बानायो खामखौ जों मा मा
औ औ।
हाबाफारिफोराव बाहायो नोंथाङा आंनो मोजाङैनो फोरमायनो हाबाय इनिफ्राय आंबो बिथांनो ओ एसे फोरमायनो हाबाय ओ जोबोद जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम मिस्रा नोंथाङा आंना बेनोख्रुबो साबसिन
औ नोंथां दे नोंथां।
ओ फोरमायना होगोन होननानै सानबाय गोजोन्थों।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां औ।